हेलौ औ नों बिथां खोनादों ना?
खोनादों नोथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
ओ नोंथांजों आं जोंनि दा आबाद दा जे दैज्लां बोथोराव जा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला दैलां बोथोरावहाय नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनिथिंथ' दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ।
ओह माइ आबाद होनोब्ला जोङो गोबां ओ बेलेक बेलेक। माइ गायनाय जायो आरो। ओ गोदोहाय थ' माइब्रा जोसा बेफोरखौ बांसिन गायनाय नुनो मोनोमोन आथिखालावथ' जोङो बांसिनानो रन्जित बा बेलेग बेलेग बिदिनो ओ ओ माइफोरखौ गायनाय नुनो मोनगासिनो दङ आरो। आरो आजिखालि जोंनाव औ माइज्लि फोनायखौ बांसिन नुनो मोन्दों आरो मानो होनोब्ला ओह्म। ओ जोंनि जायगायाव जोंनिओसोल जोंनि जायगायावबा एबा दायो जोंनि ओनसोलाव गासैबो गायनाय फुनाय समखाय टाइम होलायनो हायियाव हाजिरा बा सावरि गोदोनि बायदिथ' सावरि जाला आजिखालि दा मानसि मोनैनि जाहोनाव माइखौ माइज्लि फोनाय जायो आरो फोनायखौ बांसिन नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथांमोननिथिं दा मा मा आबादखौ ओह्म खालामनाय जायो? बिनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ जागोन नोंथां जोंनिथिंजायहाय दा ओ दैज्लां बोथोर नालाय फार्स्टआवनो जोंनिथिंजाय दा माइ गायो आरो नोंथां। ओ माइखौ गायनो थाख खाय जोंनोथ' ओ खोथिया नांगोन नालाय खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनोथ' औ माइज्लि माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? बिनि थाखाय जोङो ओ माइज्लिखौहाय नांगौ बायदि ओ न'आवनो थानाय माइ एबा ओ हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाना फैनानै बेखौ जोङो नांगौ ज' अखानि ओ फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै लानानै दैमा एबा फुख्रियावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां साननैबा सानथामनि थाखाय। बिनि उनाव जोङो बे सोमनानै दोननाय ओम माइखौहाय लानानै फैनानै जोङो न'आवहाय ओ फेनस्रानानै उसुंदाफोरावहाय फेनस्रानानै थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयावहाय ओ गाजा फैयो बा गाजा बेरो। बिनि उनाव जोङो बे खोद-माइजलिखौ फाय ओ फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ फोथारावहाय थांनानै जा फोथारावहाय ओम खोथियाखौ फोगोन बे फोथारखौहाय जोङो मोजाङै ओ खारायनानै लायो आरो नोंथां बेनिफ्राय खारायनानै लाखांन होखांनानै बेखौ ओ सामार होखांनानै जेबोब्ला बेयाव हाया मोजां गुरै रुइनानै ओ खोथिया फोजानाय जायो अबोला जोङो दुब्लिनि खना खेंजाय ओ गय जरा फाथै जरा होनानै गिबियावनो जोङो ओ खुलुमग्रोनानै लानाय जायो। जायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोङो ओ माइखौहाय आखयाव ओ मुथा मुथा लानानैहाय जोङो सारनानै ओ फोनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बेखौ अ से दानसो थानानै फुनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेखौ जोङो अ गायनायनि साननै सानथाम सिगांनो अ फुनानै लायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायनो थाखाय अ जोंहा आलि दानग्रोनांगौ फार्स्टआवनो आलि दाननानैहाय ओ हाखौ खारायग्रोनानै लानानै बिनि उनाव आलि दाननानै जोङो ओ आलि खोनानै हाखौ मोजाङै फोमोननानै लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो हालेवनो थाखायथ' गोदोनि दिनाव मोसौ नांगोल जुंगाल बेफोरजों हालेवनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो नुनो मोनदों ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनानै माइखौ गायो।
औ।
बेनिफ्राय ओ माइ गायनायनिबो मिसिं ओंखारबायनो माइखौबो दाना मानसिफोरा गायालाफासिनो मिसिंआबो गायनो हानाय जाबायनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो अ माइखौहाय जोङो ओ बा द'दानसो दोननानै जोङो हायो आरो माइआ जो मोनबोला बिनि उनाव बेखौ जोङो हाना लाना फैनानै न'आव जमायै हाखांनाया लासे दोनथुमनानै जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला जोङो अ नानाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ' माइखौबो मोसौजोंनो नायोमोन नाथाय दानि दिनाव बयनिबो न'खराव मोसौ थाला नालाय बांसिनानो बिनि थाखाय जोङो अ ट्रेक्टरजों नानाय जायो आरो नोंथां । औ बेनिफ्राय जोंहा माइ आबादनि अनगायै जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय गु-गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरै पथल जिंखा लेस्रा भिन्दि जोगोनाद खुमब्रा बेफोरबायदि अओ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां औ बे आबादखौ मावनो थाखाय हाखौ मोजाङै जोङो खारायनानै लानांगोन एबा हालेवनानै लायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै हालेवनानै लाखांनानै अ बेनि हाग्राफोरखौ मोजाङै बुथुमनानै गार'नानै- गार'नानै बा दाबसे दा जायगायाव जमा दोनथुमनानै जोङो हाखौ मोजां फोस्राबग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ हाथायफोरनि फ्राय बायनानै ओ लानानै फैनाय बेगर बा बिफां फुलि बेफोरखौहाय जोङो गायनाय जायो आरो। गायखांनानै जेब्ला बियो औ बिजौ ओंखारो अब्ला जोङो बिनो गन थुना होनाय जायो आरो जाहाथे बियो मानला लां- मानला लांनो हायो जेब्ला बियो मानलायो जोङो बेवहाय औवानि सां गायनाय जायो आरो।
औ।
औ गोदो-गोदोथ' औवानि सांखौ गायब्लाबो गासैयावबो औवा होनानैसो गायोमोन नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनबाय मा अ थखनखौल' औ-औवानि होनानैहाय दिरुं सोंनानै होयो आरो दाना।
नंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो अ बेफोर आबादखौ मावनानै ओ बेयो फिथाइ थाइनो लायोब्लाथाय जोङो बेनि अ फिथाइखौहाय मैगं थाइगंखौहाय जोङो फानना बाजारावहाय फाननानै जोबोर रां मोनो। हायो आरो न'खरनि गोबां खामानियावहाय बे फैसाया ओ खामानि होयो आरो मानो होनबा जोंहाथ'ओ रां रुफा बेफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बे रां रुफानि गोनां थियावहाय ओ जोंनि जोबोर हेफाजाब होयो आरो जो माइनि अनगायै गुबुन खेति मावोब्लाबो आबाद मावोब्लाबो औ बिनि फ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइनि अनगा मा मा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव?
माइनि अनगा आबाद मावनाय नुनो मोनदों होनब्ला आजिखालि थ' गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनबाय। गोदोहाय माइ खौनो बांसिन मावोमोन दाबो माइखौनो बांसिन मावो। नाथाय दायो खरान हाफोर अ बोरि हा होनना बुंनाय जायोना? बेफोराव बेहाय दै मोनि जाहोनाव माइआ बांसिन जाया नालाय दा बेफोरबायदि खरान हाफोराव बांसिनानो सोरबा फाथो फैयो सोरबाबा बिदिनो जोगोनार गायो, लाव गायो मानोना बेफोर आबादफोरा माइनिख्रुइ खमसिन दैनि गोनांथि जायो आरो ओंख ओंखायनो बेफोर आबादफोरखौ खरान हाफोराव मावनायखौ जों बांसिन सिन नुनो मोननाय जादों आरो। दायो। नङाब्लाथ' ओरैनो गोजां बोथोर फोरावथ' आबादा बिदि गोरान खेथि होनोब्लाथ' गोबांखौनो मावनाय नुखायो। बानलु गायनाय, दुन्दिया गायनाय बेफोरबायदिनो गोबां मावनायखौ नुखायो। नाथाय दैज्लां बोथोराव दैनि जाहोनाव जोङो जेराव
दलहा हा बेयाव जों बांसिन माइखौ गायनाय नुनो मोनो। आरो खरान हा फोराव जोङो बांसिन गोरान खेथिखौ मावनो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो मावनाय जायोना नोंथां?
औ मावो जोंनिथिंजायबो ओ हाया जेबोला माइ गायजायि जायो बेफोरावबो जोङो गोबां खेथि ओ एबा आबाद मावो आरो। मानो होमब्ला ओ ओ आबाद माइ गायनो थाखाय दैथ' नांगोन नालाय ओमफाय दै गैयाब्लाथाय जोङो माबोरै माइ गायनो बिनि थाखायबो जोङो बेफोरबायदि आबाद मावनानै जायो आरो।
नंगौ नों थां नंगौ मानोना माइनि जोबोर मोनसे गोनांथि होनोब्ला जों दै दै खौ औ नांगौ नालाय ओंखायनो जों माइखौ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ बेलेग समफोराव जों गोबां गोरान खेथि मावनो हायो भल, जिंखा, केरेला, थाइबें बेफोरखौबो जों गोबां आजिखालि गोदोहायथ' बांगालफोरखौसो बांसिन मावनाय नुयोमोन आजिखालि बर'फोराबो गोबाङानो गोरान खेथिखौ मावनाय नुनो मोनगासिनो दङ आरोना नोंथां।
औ नंगौ बिब्दिब्ला नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे आबादनि बागै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे।
औ नोंथांजों सावरायलायनानै गोबां मिथिनो मोनै बाथ्रा मोनथिबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ, औ।